अ नोंथाङा मा खालामना दं नोंथां दायो
ओरैनोसो दङ नोंथां
अ
जेबो खालामाखै
अ बेलासिफोरनि जाखांबायना नोंथां?
औ जाबायमोन जानाया दहायैनो। नोंथाङालाय?
अ आंबो ओरैनोसो दं नोंथांनि बेलासिनि जाखांना ओरैनो जिराय दं दसे दं
औ
खबरफोरा बोरै नोंथां
मोजां गाज्रि गेजेरावनो दङ नोंथां दासान्दि नोंथाङालाय मा खबर
आंनाबो एखेआानो नोंथां बिदिनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो
अ
बिदिब्ला नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां
हागोन दे नोंथां मानो नोंथाङा मा सोर मिथिनो लुगैदों नामा आंनाव
औ नोंथां नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आंनो आंङो जा हान्था मेलानि नोंथांनि ओनसोलाव जा नो हान्था मेलानि राहाफोरनि सोमोन्दै
नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथांङा एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां
औ नोंथां हागोन दे हागोन हान्था मेलानि राहाफोरनि सोमोन्दै थ' जोंनि ओनसोलाव बे बेफोरबायादिनो जोंना गोदोनि समाव खोनानो मोननाय बायदिब्ला बा जों नुबोननाय उन्दै समाव जोंङो जोंनि ओनसोल फोराव माखासे हान्था मेलानि राहाफोरनि जेंनाफोरा गोबां दंमोन मानो होनोब्ला गोजाम मुगायाव जोंहा ओम गोजाम आगोलनि सिगांङाव गोबां जायगायावनो हान्था मेला राहानि सुबिदाफोरा गोबां खममोन
औ
गोबां हान्थामेला होननानै बुङोब्ला जों गिबियाव लामा सामा खौ बुजिग्रोयो नङा होमबा जोंहा हान्थाल मेला अबा थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय मोनसे मोजां लामा नांगौ जायो जाय लामानि सुबिदाफोरा जोंहा गोबां हाखर हाला
औ
गोजौ गाहाय
औ औ
बे बाला बेफोरदिमोन आरो गोदोनि समाव बेफोरबायदि गोबां गुबुन गुबुन गोजान गोजान जायगाफोराव जोंहा दावबायनो बा थांनो थाखाय जोंहा अबेबा मोनसे गोजान जायगायाव थांनानै सोलों फिथाय लाहैनो थाखाय बबेबा मोनसे बाजाराव हाथाइसालियाव थांनानै मैगं थाइगं फानहनो नो थाखाय बोरैबा मोनसे मोजां जायगायाव थांनानै बेरायनानै बा थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय बेफोर बेफोर बायदि मोजां लामानि सुबिदा गैयामोन आरो दायो जोंहा समाबो सोलायबोबाय माखासे दा समा सोलायबोनाय बे जों लोगोसे जोंनि ओनसोलफोराव आं नुनो मोनोदि माखासे गोदोनि जेंनाफोरा गैया जालांनो हमदों। समाज सोलोंनायजों लोगोसे माखासे लामाफोरा दिनै मोजां जाबोनो हमदों बेफोरबायदि
औ
खालामनो थाखाय थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय गारि मथर खारनो थाखाय जोंहा फाखका लामा बानायनानै होदो।
औ
खायफा खायफा जायगा याव गैयाब्लाबो माखासे लामाफोरा मोजां जाबोनो हमबाय।
औ
दा गारि मथर थांलाय फैलायनि थाखाय जोंहा हान्था-मेला थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय मोजां लामा बानायदों। आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंहा रेल लामानि सुबिदाबो दोङो। जोंनि ओनसोलफोराव दायो इमान रेलनि जायनि गेजेरजों जोङो से जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे बा गुबुन दाबसे जायगासिम जोङो दसे समनि गेजेरावनो गोख्रोङै आ थांनानै बा गोख्रोङै सहैनो हायो आरो। आरो जों गारि मथरनि गेजेरजोंबो बेफोरबायदिनो गोजान गोजान जायगायाव मोजाङै मोजां थांनानै मोजाङै सहैनो हायो दसेल' समनि एसेल' समनि गेजेरावनो बेफोरबादि नि थाखाय जोंहा जोंनि ओनसोलफोराव माखा माखासे मोजां मोजां लामा आरिनि सुबिदाफोरा मोजां जानांगौ। बेफोरनो जोंना हान्था मेलानि राहाफ्रा आरो दा बेफोरनि अनगायैबो जोंहा जोंनि ओनसोलफोराव जों नुनो मोनो। ओ जोंहा दायो मोनसे अख्रां बिरखं गाथोन नि जाहाज अख्रां बिरखं गाथोन नोंथाङा बुजिदोंना?
औ नोंथां बुजिदों।
औ जायखो इंराजियाव इर'फ्लेन होनना एर'फ्लेन होनना बुङो। दा बेखो बेजों दावबायनाय हान्था मेलानि राहाबो जोंनि ओनसोलफोराव मोननाय जासै आरो जायनि गेजेरजों जोङो गुबुन गुबुन हादर दावबायथिंनो थाखाय बा गुबुन गावनि हादरावनो गोजाननिफ्राय गोजानसिन जायगायाव थांनो थाखाय बाहायनाय जायो। जायनि गेजेरजों जोङो एसेल' समनि गेजेरावनो गोबां गोजान गोजान जायगायाव सहैनो हायो।
औ
औ बेफोरबायदिनि सुबिदाफोरखो आ जोंनि ओनसोलफोराव दायो नुनो मोनसै। बेफोरबायदिनो गोबां हान्था-मेलानि राहाफोर जोंनो नांबावगौ जायो नङा होमबा नोंथां? दा नोंथाङा ओ बेफोरनिनो बागै एसे बुंफोरना होदो नामा हान्था-मेला राहा नि बागैनो नोंथाङाबो मिथिनाय बादि जे हान्था मेला राहा गैयामोनब्ला माबायदि जागौमोन दा नैबे गोदान मुगानि समाव
औ
हान्था-मेला राहा गैयाब्ला माबायदि जेंना सोमजिगौमोन बेफोरनि बागै एसे बुंदो आरो नोंथाङा
औ जायो जोंहा हान्थ- मेला गैयाब्लाथ' गोदो-गोदायनि बायदिनो गोग्लैसोनाय गासिबो बिथिङाव रांगान्थि रांखान्थिनिफ्राय लानानै गासिबो बिथिङावनो जाहा गोग्लैसोनाय जागौमोन खौ आं नुहुरो मानो होनोब्ला जाहा गोदो-गोदायनि समाव जे हान्था-मेलानि फारसे जेबो मोजां सुबिदा बा राहाफोर गैयामोन जायनि जाउनाव जोंहा रांखान थि बा गासैबो बिथिङावनो गोग्लैसोनाय गोग्लैसोनायमोन नाथाय जोंहा आथि आथिखालनि समाव जोंहा गोबांथार हान्था मेलानि राहा बा सुबिदाफोर जाबाय जायनि जाउनाव जोंहा रांखान्थि बिथिङावबो सिगांनिफ्राय गोबां गुन जौगाबाय जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनसै रांखान्थि खान्थिनि बेलायावल' नङा जोंहा हान्थामेला
हान्था मेलाया जे हान्था मेलानि सुबिदाया जे मोजां जायो बा हान्था मेलानि
राहाया जे एभेलेबेल जायो अब्ला जोंहा रांखान्थिनि रांखान्थिनि रांखान्थि लोगोसे जाहा सोलोंथाइ बिथिं लोगोसे फालांगि फारफ्रोमथिंबो गासिबो बिथिङावनो जोंहा गोबां जौगानायखौ जौगानायखौ नुयो जे जोंहा हान्था मेलाया मोजां जायोबा गासिबो बिथिङावनो जौगानायखौ नुयो हुरो आरो जे मानो होनना बुङोब्ला जोंहा हान्था-मेलानि राहाया मोजां जायोब्लासो जे जों रांखान्थिनि बेलायाव बिजनेस खालामनोबो जोङो गोरलै जागोन लोगोसे फरायसा फराय फरायनायनि बेलायाव सोलोंथाइनि बेलायाव जों फरायसालिफोराव थांनोबो हान्था मेलाया मोजां जायोब्लासो जों मोजां सुबिदा मोनोब्लासो जों फरायनायफोरावबो गोरलै जाना फैगोन जे बेयाव फरायसालिफ्राव थाङो जे खस्थ' जाया जायफोर गुबुन जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानाङा बेफोरबायदिनो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो आथिखालनि समाव गोबां हान्थामेलानि राहा दंसै जे जोंहा फारसेनिफ्राय लायोब्ला नै गारि मथर
बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि गारि मथर ओंखारसै ओंखारबाय लोगोसेयैनो जोंहा दं ट्रेन लोगोसेनो जोंहा नोंथां बुंलांनाय बायदि अख्रांङारि
जाहास
अख्राङारि जाहाजजों बिरखं
जे जोंहा बर'वाव बिरखं बुङो इंलिसाव नोंथांमोन बुंलांनाय बायदिनो एयारफ्लन एयारप्लेन लोगोसेयैनो जोंहा बेफोरनि अनगायैबो माखासे जायगायाव जोंहा जाहाज बेफोरबादि माखासे दैयारि
औ।
दैयारि मा बुंगोन बेखौ जोंहा दैयारि मोनसे दावबायनाया
दिङा
दावबायनायनि मोनसे ओम बे सुबिदायानो होनजागोन दावबायनायनि मोनसे सुबिदा जे जाहाज बेफोरनि गेजेरजोंबो जों दावबायनो मोननायखौ बा बेफोरनि हान्थाामेलानि राहायाव बेफोरबो मोनसे आरो। बेफोरबायदिनो जोंहा बेफोर जे जों ट्रेन गैयामोनब्ला जों गोजान जायगायाव थांनो गोबांहा गोबांथार सान नांगौ जायोमोन सिगांनि गोदो सिगांनि समावो जे जों आथिखालनि समाव जे ट्रेननि दाउनि ट्रेननि हान्था मेलाया हान्था मेलानि जेरै जोंङो दसे समनि गेजेरावनो बा एसे समनि गेजेरावनो जोङो। गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो हायो नोंनि नांगौ। बायदि जायगायाव जों थांनो हायो। लोगोसेयैनो बिरखं होनदों जायखौ जे बिरखंनि दारै जोंहा बिरो जे जों गोजानथार जायगायाव थांनानै जों बिरखंखौ बाहायो जे जों बिरखंजों एसे समनि गेजेरावनो
बा जों जा जायगायाव थांनांगौ बेयाव सहैयो नाथाय बे जायगायावनो जोङो। गुबुन गोजाम हान्था मेलानि राहाजोंब्ला गारिफोरजों थाङोब्ला जों माखासे गोबांथार सानहालागै नांगौबो जानो हायो नांगौबो जानो हागौमोन। बेफोरबायदिनो जोंहा आथिखालनि समाव साबसिननिफ्राय मोजांसिन। साबसिननिफ्राय मोजांसिन हान्थामेलानि राहाया फैनायावो जोंहा गोबां जौगादों लोगोसेयैनो आं लुगैबावो दि बेफोरनि अनगायैबो हान्था मेलानि राहाया आरोबाव गुबुन गुबुन राहायै फैबावो बा ओ गोरलैसिन गोर बेनिफ्राय गोरलैसिन बा सुबिदा गोनांसिन फैबावगोनखौ। आ फैबाय थानाय समाव नुहुरो। बेखिनिखौ नुहुरो नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथांजों सावरायनानै गोजोननायबो मोनबाय।